खुुमबाय नोंथां औ नोंथांनिसिमबो खुलुमबाय ।
औ जों नै दिनै औ ओवा बांसुनि सायाव रायलायनो नागिरदों
औ रायज्लायनो हागोन ।
औ
औवानिफ्राय मा मा मुलाम्फा जायो मा मा बानायनो हायो बेखौ जोङो
औ औवानिफ्रायथ' जोङो मेरला जिनिसफोर बानायनो हायो । आरो न'नि थाखायबो गोनांथि बे जोंनि जिबनाव गोबां बे बेबहार जायो । आरो
औ
उम
ओमफ्राय
आरो औ
नोंथाङा आरो फोरमायनो हाबावगोन ना?
औ औ नैबा औ गामिनि मानसिफोरा बिदिनो औवाजों गोबां जिनिस खालामो न' लुयो बाख्रि बिदिनो ओम मा होनो बेखौ? उ दाला औ बाख्रि बानायो औ ओमफ्राय बिदिनो माबा बे दाला औ जेखाइ खबाइ औ बेफोरखौबो बानायो । औ दाला संग्राय औ बेरा बे न'नि बेराफोरखौबो बानायो ओमफ्राय आरो जिखुनु माने न'नि बाउणडारि बेराफोर खौबो बे औवाजोंनो बानायनाय जायो । आरो
औ औवाजों जोङो गोबां रोखोमनि बे ओ खामानियाव बाहायनो हायो नङा होमबा । औ जेरै ओ जोङो जोंनि आबादफोरखो रैखाथियै लाखिनो थाखाय जोङो बेरा दुंनायाव जोङो बाहायनो हायो ।
ाहाय न औ
आरो बेबायदिनो जोंनि खामानियाव होनाय जेरै जेखाइ, खबायाइ, दाला, संग्राय आरो बिदिनो गिसिब बायदि रोखोमनि जोङो बानायनो हायो नङा होमबा ।
औ
बे औवाखौ न' लुनायाव बेरा महरै जों बाहायनो हायो आरो । जोङो माबा मोनसे जोङो बिफां मा होनगोन लायो मैगं थाइगं गायनायाव जोङो बेफोरखौ बाहायो जेरै प-पथलनि बैसां जिंखानि बैसां आरो फोर लाव बेफोरबायदिनि जोङो सबाय बेफोरनि बैसां बानायनो थाखाय जों औवाखौ बाहायनाय जायो नङा होमबा
औ
औ आरो जोंहा बे औवानिफ्राय लेखा बिलाइबो जोङो दिहुनो आरो औवा गोरलैखौ जोङो ओंख्रिबो जायो । जेखौ जोङो मेवाइ होननानै बुङो । औ मेवाइखौ जोङो आसार खालामनानै जायो । बेबायदिनो आरो अनलाबो जों जायो आरो बेबायदिनो बेखौ मोखै खालामनानै अमाजों दाउजों बेबायदिनो जोङो बायदि रोखोमनि ओंख्रिफोरजों जोङो जानो हायो नङा होमबा
औ औ
औ आरो बे औवानिफ्राय जोङो बेबायदिनो गोबां जों मुलाम्फा
औ औ हेन्डक्राफ्टफोरबो बानायनो हायो उम आरो बेफोरजोंनो जोङो इनकामबो खालामनो हायो हेन्दिक्राफ्ट माबा माबि बे बिबार दोनग्रा बिदिनो जिखुनु फिसा फिसा न' फोर बानायनाय बेफोर माने बे पटफोर बानायनाय बेफोर बेफोर माने औवानि बानायना फानजायो आरो ओमफफ्राय फाननानै जों बिदिबो माने इनकाम खालामनो हायो आरो औवाजों
औ बेबायदिनो ओ औवानि बेदि हेन्द आखाइजोंबानो बानायनाय बिबार दोनग्रा बेफोर खौ बानायनानै गोबां सुबुङानो गाव गावनि थांना थानायाव
उ औ
फालांगि महरै बिथांमोनहा जिउ खुंगासिनो दङ बे औवायाबो गोबां सुबुंफोरखौ मदद होदों संसार जानायाव नङा होमबा औ
आरो बेयो हावाखौबो साफा खालामो कार्बन डाइ अक्साइदबो लाबोयो आरो अक् कारबन दाइ अक्साइडखौ जों जोंनिफ्राय लायो ओमफ्राय बे अक्सिजेन होयो
औ
उम
आरो बे औवानि बिलाइफोरखौ मैदेरफोरा जायो मोसौफोरनो आदार हिसाबै जों होनो हायो आरो बे औवानि ओफ्रायनो जोङो ओ नांगोल बेखौबो जोङो बानायनो हायो।
औ
औ जायखौ जोङो गायनाय फुनाय बेबायदियाव जोङो बाहायनो हायो।
औ गोदोथ' बिदि औवानिनो अ बिसना बिदि फालें उन्दुग्राफोर थायोमोन आरो।
औ
ओमफ्राय कागजफोरबो बानायो।
औ बे औवानिफ्राय औ द
हेल' औ औ औ नोंथां औ
औ बेबायदिनो औवानिफ्राय जोङो औवाजों न' लुनाय बैसां बानायनाय बेदिनो बेरा दुंनाय बेफोराव जों बाहायो नङा होमबा?
औ औ
औ आरो बे औवानि साय-सायख्लुमाव थायोब्ला जेब्ला गरम जायो अब्ला जोङो बे औवानि सायख्लुमाव थानानै जोङो ओ थाजिम मोनो माने बे औवानि ओ सा-सायख्लुमनि बारखौ गुसु होननानै जोङो खोनानो मोनो औ।
माने आसाम ओमफाय बड'लेण्ड अरुणाचल प्रदेश नागालेण्ड मिज'राम ओ मनिपुर त्रिपुरा आरो मेघालय माने नर्थ इस्टआव माने गोबां बिदि औ बिदि गोबां माने औवाज जायो होननाय खोनानाय मोनो आरो।
औ जायो नंगौ जायो नोंथां।
औ
बेबायदिनो बे औवाजोंनो बे दैज्लां बोथोराव गाननो थाखाय जायखौ जों खफ्रि होननानै बुङो नङा होम बा बेखौबो जोङो बानायनानै लानाय नुनायोना नुयो बे ख फ्रिया ओ अखा हायनायनिफ्राय आरो सानदुं गोसानिनिफ्राय जोङो रैखाथि मोननो हायो बे खफ्रिनिफ्राय।
औ
बेखौ गोदो आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो बाहायनाय जों नुनो मोनदों। औ आरो दाबो बाहायदों आरो बे औवानिफ्रायनो जोङो ओ ओ ना सानो थाखाय ख'खा सेन बेफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनो नङा होमबा?
औ औ।
औ आरो जेरै दामनाय देनाय जे थ'रखा
औ
आरो सिफुं
औ।
औ बेफोरखौ औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो
औ
औ आरो नोंथाङा औवानि सोमोन्दै एसे बुंफोरना होनो
औ औ औ जोंनि बे बर' समाजाव औवानि गोबां गोनांथि दङ गोदो समायनिफ्रायनो बर' मानसिफोरा औवाखौ गोबां खामानियाव बाहाय बेबहार खालामदों आरो
बाहायदों औ
औ
माने औवाया जोंनि थांना थानाय
औ माइेला औ माइ लामनायावबो नांगौ बे माबा बानायनो माइ लामनायनि बे जेराव माबा औवानि बानायनाय बियो मा होनो बिदिखौ थारा ना मा होनो
रायना आरो बै हुकेन ना मा होनो
औ औ
औ माइ खायनो थाखाय
खायनो थाखाय औ आरो बे औ बे मोनसे था थाना ना मा होनो बे औवाजों बानायनाय बिदियावबो बाहायनाय जायो आरो माइ लामनाय ओमफ्राय आरो बे जोङो गुसु मोननो थाखाय बे जिरायला बायनोबो हायो बेहाय
औ औ औ
दानि बे कारपेटफोराथ' गरम जायोना माने गोदोनि बे औवाजों बानायनाया माने गुसु जायो आरो
औ नंगौ
औ
जोङो हानायमानि बे प्लास्टिकनि मुवानि फ्राय जोङो गोजानाव
औ औ प्लास्टिं औ प्लास्टिकखौ बाहायनायसो माने औवानिया साबसिन जायो आरो
औ जेरै जोङो बे औवाजों ज-जिरायग्रा सियारबो जोङो बानायनो हायो।
औ औ फार्निचारफोरबो औ
औ बे औवाजोंबो बायदि रोखोमनि महर होनानै मोजां मोजां
औ बेगफोरबो बानायनो हायो औ बेगफोरबो जिनिस लानो थाखाय
औ नंगौ आरो बे औवानि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायबावनो हागोन ना?
औ औ
औवानिफ्राय मा मा मुलाम्फा जायो। मा मा मोननो हायो बेखौ
अ अ दानाथ' माने दानियाथ' गामिफोराव बिदिनो माने औवाखौ गामिफोरावथ' बांसिन बाहायनाय जायो ओमफाय गामिनि न'फोर बानायनायफोराव बा टाउनफोरावबो नै न' बिल्डिंफोर लुबाबो माने औवाया जोंनि थाखाय गोनांथि जायो आरो
औ नंगौ
न'
औ बेनिखायनो बे
अ आरो बे रेस्टुरेन्ट हटेलफोराव साजायनो थाखायबो माने बे औवानि जिनिस बानायनायफोर बेजोंबो माने साजायनो हायो आरो।
औ औ नंगौ गोबां देलायग्रा माने मुवा बुस्थु दोनग्रा जों बानायनो हायो नङा होमबा। औ बेबायदिनो औवाजों बानायनाय आगजुफोरखौ नोंथाङा आंनो फोरमायबाय
औ
आं मोनथियैखौ नोंथाङा आंनो खोन्थाबाय। बेनि थाखाय ओ हामबाय
औ हामबायसै औ।
औ बिदिब्ला जोङो दोन ओ दोन
औ दोथ' लायनोसै औ । औ गोजोनथों।
गोजोन्थों नोंथां।
औ।